हा
औ नों
मा खालामदोंमोन नोंथां?
ओ नोंथां ओरैनो जिरनानै दङ फुंनि जाखांनानै नोंथाङालाय मा खालामदों
आदसा आंबो नै ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ आं माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ खौ लानानै सावरायनो होनना फैदोंमोन आरो जे जोंहा गोनां रावखान्थि नैबेखौहाय एसे आं बिजिरना होगौमोन आरो
ने नोंथां होमबा नोंथाङा खोनासंलांदो
औ औ जागोन नोंथां
औ उम औ गोनां रावखान्थि जोंनि गोसोनि साननायखौ गुबुननि सिङाव सिगाङाव फोरमायथिनो जों खुगाजों सोदोब सोदोबथि थानाय जाय रिंसार एबा थिफोरखौ गारां बोयो बेखौनो राव बा लेंगुवेज होननानै बुङो आरोखि आरो मानसिया समाज लानानै जयै थानो मोजां मोनग्रा देरसिन आरो जौसिन जे जो मानसिहा समाज लानानै बयजोंबो नानै थानांगौ जायो मानोना गावजों गाव गोसोनि साननायखौ बुंथिलायनो हायाब्ला सुबुंनि समाजा जोनोम लानो हाया। जागौमोन बेनिखायनो मानसिया गावनि सोरि सोरजिसुमा गोहोम आरो नाजानाय बाहा जों रावखौ दिहुननानै लानो हादों बे रावा मानसिनि माब्ला माब्रै जोनोम मोनामोन बे बाथ्राखौ थारै थारै बुंनाय बुंनाया गोब्राब नाथाय थारैनो नंगौ थारैनो नांगौ जाब्लानो मानसिया जेरै सान जेरै सान खांनाय आरो नाजानाय गोहोजों गुबुन बेसाद मुवाफोरखौ दिहुननानै एबा खालामनानै लानो हादों। बिदिनो रावखौ नांगौनि गेजेरजोंनो दि हुननानै लादों बे रावा मानसिनि गेजेराव जेब्लानो जोनोम लायासै होमब्लानो मानसिया गुबुन जिब जिरादनि सानस्रि सानस्रिफ्राय एराय खेनानै बेसेबा गोजौवाव गाखो गाखोआसै मानोना गुबुननि राहा बिब्दि सोदोबथि थानाय रिंसार एबा सोदोबजों दानाय राव गैया। रावनि गोहोजोंनो सुबुं माहारिया दंनायमानि हाबा खौनो मावनो हादों आरो बे रावखौ गुबै खालामनानै बुहुमनि गुबुन गुबुन गुबुन सुबुं समाजआ महर लादों गुबुननिफ्राय बिब्दि राव गैया होननानै बिसोर बिमाफोरहा समाज जोब समाजबो गैया जों जाय रिंसारफोरनि हेफाजाबै रावखौ फोरमायथिनो फोरमायथियो बेफोरहा मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन गोहो दङ बबेबा मोनसे रिंसार जोंनि गोसोआव मोनसे मुवाखौ गोसोआव थि दिन्थिनानै होफै-होफैयो गुबुन-गुबुन जिब जिरादफ्रानि बिब्दि रिंसार दैखांनो हागौ नाथाय जिब जिराद रिंसारा जोनोमनिफ्राय मोनबोनाय मोनफा देहा एबा सोरोदोबाल' बेफोर रिंसार दाजाबनानै जानाय सोदोबथि गोनां राव नङा रावा रिंसार दाजाबनानै बेसाद मुवा खौरां एबा साननाय सान-साननायखौ महर गोनां खालामनानै दिन्थियो जेरै ओंखाम होनोब्ला जों ओ ङ ख आ म बे रिंसारफोरखौ मोनथियाबालानो बे सोदोबखौ होननानै लोगो लोगो मुंसे जाग्रा बेसाद बेसादखौसो मोनथियो सुबुं माहारिनि रावखौ बोहैथि दैमाजों
रुजु-रुजुनो हागौ दैमाबादि रावाबो गोदान महर गोदान मुस्रि आरो गोदान हेंखा एबा दालाय लागासिनो थायो रावा सोलायगासिनो थायो होननानै मोनसे रावखौ जों जाय महरै नुदोंमोन दा बे महरै नुनो मोनो मोना समाय जायगा आरो मानसिनि मोदोमस्रिनि आसार आखु सोलायनाय लोगो लोगो रावाबो सोलायो दालाय लायो देरलाय देरलाङो एबा गुवारसिन जायो बेनिखायनो मानसि होनोब्ला दुलाराय मानसि माहारिखौनो मोनथियोबोला मानसिनि राव बुङोब्ला जों मोनसेल' बुंग्रा रावखौ मोनथिया मानसिनि गेजेराव जेरै गोबां हारि दङ एबा जों एरैबादिबो बुंनो हागौ गुबुन जायगानि मानसि हारिया गुबुन गुबुन रिंसार दाजाबनाय गुबुन गुबुन राव बाहायो बेबादियावनो मुलुगाव गोबां राव जादों जेरै इंराजि फरासि हिन्दी तामिल बांला असमिया बायदि बायदि मुलुगनि गोबां रावफोर आरो रावखौ जों मोननै आयदायाव जेब्लाबो बोखावनो हागौ जेरै रायज्लायग्रा एबा खुगानि जेखौ जों इंराजियावहाय आइलेक होनना बुङो आरोखि आरो आरो लिरग्रा एबा बिजाबनि इंराजियावहाय लिटारियेल लेंगुवेज राव होननानै बुङो आरोखि मुलुगाव नाथाय गोबां राव दङ जायहा दाबो लिरग्रा राव गैया बुंनो थाङोब्ला रावनि गुदि महरा रायज्लायग्रा रावानो बेनि बेसेबां उनावसो बे रायज्लायग्रा रावानो बिजाब एबा लिरनाय हाबायाव उनाव बाहायजानानै मोनसे गोजौ आरो गोग्गो महर लायो। जायगा आसार खान्थि बेफार फालांगिनि आरो धोरोमफोरनि सायख' मोननानै मोनसे हारिनि मोनसे रावा गोजौ गुवार जानानै लिरग्रा रावा-रावआव महर मोनो। बेबादियैनो बुहुमाव इंराजि बार्मा आरबि रावफ्रा जौगाखांनो राहा मोनदों। ओ फारसेथिं जायगा आसार खान्थि एबा रावजों राव सौग्रावलायनायाव मोननै रावा ओ थैनां थैलांनोबो हागौ बुहुमनि बिमा बुहुमनि बिखानिफ्राय दा बिब्दिनो जों गोबां रावखौनो थैलांनाय नुबाय। जों आसामनि आहम एबा थाइ रावा बिब्दि बिब्दियैनो गोमालांबाय बर' रावाबो थैलांनो लामा लाबाय। मोन नाथाय दा फरायसालियाव बे रावा जायगा मोननानै जौखांफिननो राहा मोनबाय। आरो बिदिनो आरोखि नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङाबो माखासे बिदि एसे खोन्थादो।
बर' राव रावा सुबुं माहारिनि गोनांथार नेरसोन आरो सुबुं माहारि बुङोब्ला जों दुलाराय सुबुं एबा मानसि हारिखौनो मिथियो थेवबो बे मानसि माहारि गेजेराव जायगा मु एबा समाज लानानै गोबां बाहागो दं। बेखायनो बयबो मानसि हारियानो बे मोनसे रोखोमनि रिंसारसिनखौ हेफाजाबै गोसोनि साननायखौ फोरमायो आरो। जेरै इंराजि रावा चीन रावजों गोरोबा ति्बतनि रावा फारसि एबा संस्कृत रावजों जालाया बेबायदि बिदिनो जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरनि गोसोनि साननायखौ फोरमायथिनायनि बाहायनाय रिंसारथिफोरखौनो गुबुन गुबुन बर' हारिनि मानसिफ्रा जाय रोखो रोखोमसे रिंसारनि सिनफोरजों दानाय सोदोबनि गोनां सोदोबफोरखौ बाथ्रायाव बाहायनानै गोसोनि सान्थौफोरखौ फोरमायथियो बेखौनो बर' राव बुङो आरो। ओ बर' रावनि गुदि राव फोलेरा जादों तिब्बत बरमिन बे राव फोलेरनि जोनोमखौ ब्रह्मा आरो चीन हादरनि गेजेराव थानाय दाबसे हादराव जादोंमोन आरो। होननानै सुबुंफोरा बुङो ओ बे राव फोलेरनि सानजासेया तिब्बतजों फैनानै नेपाल। बा भुटान फारसे हाबफैदोंमोन आरो।
उम।
लेपसि। लेबखि बाल्थि रावा बे फोलेरनिनो। गुबुन मोनसे हान्जाया आसाम फारसे फैयो। आसामाव थानाय बे राव फोलेरनि। मोनसे गुबै रावा बर' आरो बेबादिनो। मेथे एबा मनिपुर थाइ एबा आहम आहम रावफोरखौ बुंजायो। नागा नागा रावा बर' रावनिनो मोनसे गुबै दालाय।
औ।
गुबुन दालायफ्रा जादों गार'। लुसाइ मिरि लालुं राभा। रावफोर आरो बर'निफ्राय गावस्रानानै बेफोर सिमजिनाय आरो।
औ औ।
आसामनि बड' रावनि गुदि रावखौ जोङो कासारनि दिमासा। फिसा रावखौनो बुंनो हागौ आरो।
औ।
गुबै रावनिनो मोनसे दालाया थिफारि एबा। त्रिपुरानि राव। बे रावखौ जों दा गुबुन गुबुन जायगानि रायज्लायग्रा। एबा खुगानि रावै गुबैयै गवालपारा। कामरुप दरं नगाव जिल्लायाव खोनायो आरो। परिस फुंनि। जलफाइगुरियाव बर' रावनि दालाय दं आरो। होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा।
औ नोंथां जोंहा जों बेफोरबायदि खोथाखौ इयुनाव सावरायबावनोसै नोंथांजों जुदि जोंहा। बेफोरबायदि सम थायोब्ला दे अब्लाना नोंथां।
औ दे।